खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खुलुमबाय नोंथां।
आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जादों आं नोंथांजों लोगोसे ओ जोंनि बर'फ्रा औवाजों मा बायसा आइजें आयला बानायनानै गावनि जिउखौ खुंलांगासिनो दङ' दासिम बेनि बागै एसे सावरायजागोन नामा?
जागोन नोंथां सावरायनो हागोन दे जों औवाजों मा मा बानायो बेनि सोमोन्दै औ।
औ औ दा जोंहा औवाजों बानायनाय होनोब्ला गोबां फोरनि आइजें आइला दङ' दा गोदोनि खाय आं बुंनो बुंनोसै दा गोदोनिफ्राय बर' एबा बाय ओ ओ जोंनिनो एबा नसुंसेनि सुबुंफोरा हौवाजों जे थानो थाखाय जेरै न' बानायोमोन। जोंहा न' लुनोब्ला जोंनो नांगोन औवा।
औ नोंथां।
हाजों जोङो बायदिसिना ओ खुन्था बिदि होनानै जोङो न' बानायबोदोंमोन। नाथाय जोङो औवाजों जेरै दाखोर दालाय एबा बहाबा जुदि ओ मायबा मोनसे दाखोर गोलैना दङ दङब्ला अब्ला जों बेखौ जेरै हासिब बुङो। बै हासिबखौ जोङो औवानि गेजेरजोंबो बानायनाय जायोमोन आरो। दा बर' आइजोफोरा दैज्लां बोथोराव ना गुरनो थाङोब्ला अब्ला औवाजों बानाय जेरै जेखा एबा जेंगाय खबाइ
औ नोंथां।
बायदिसिना लानानै दैमायाव ना थाङो दा बिब्दिनो जेरै दैज्लां बोथोराव जोंहा ओ माइ गायनोब्ला एबा आबाद मावनोब्ला जोंनो नांगोन जेरै मै ओ मै आरो बिदिनो माइ रो गान थाखाय हुकेन नङा नङा सरि माइ रोगानो थाखाय जोंङनो जेरै बर'आव हुलाबारि बुङो। दा बिबदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन बुङो दा माइ माइखौ जोङो जेरै नाखांनानै ओ हुकेनजों जोङो
औ नोंथां
गोसारला होनाय जायो। दा बिदिनो गोबां दङ आरो दा जोङो नुनो मोनदों जे जोंङो जोंनि न'नि खाथियावनो जों जेरै औवाजों बैसांलुनानै जोङो जिरायनानै हायो जिरायग्रा दा बिब्दिनो गुबुन गुबुन हादराव माने हौवाजों दानि जुगाव बायदिसिना रोखोमनि आइजें आयला बानायगासिनो जेरै जापानाव हौवाजोंनो जेरै बायदिसिना जोंनि मबाइल कभार बिदिनो टाइपेट आरो आरो प्लेन अबबनो बानायबोदों नोंथां
औ नोंथां
सुबुङा समजों लोगोसे जोंनि साननाय हनायाबो बांलांगासिनो दङ नालाय बेनिखायनो बायदि जोंनि बानायबोगासिनो। दा जोंहा जेरै ओ औवाजों जोंनि हारिमुनि मोनसे मुंदांखा दामजु जेरै सिफुं बै सिफुंखौ बैनो बानायनाय जायो आरो नोंथां
औ औ
दा औवायाबो बायदिसिना रोखोमनि थायो जेरै गुरखा बिजलि बायदि रोखोमनि थायो जेरै जोंनि जों बांसिनै नुनो मोनो बुरखा औवा बा बिजलि औवा खुथा औवाखौ ओरै न' लुनायाव खुन्था महरै बाहायनाय जायो
आं नोंथां
आं न'नि बेरा होनो थाखाय जोङो जेरै बिज्लि औवाखौ बाहायनाय जायो बिब्दिनो जोंहा गोबां रोखोमनि खामानियाव बाहायो दा जों नुनो मोनदों गोदोनि जुगाव दानि जुगनि बादि गटनि बि स्ना गैयामोन एबा फालेंनि बिसिना गैयामोन अब्ला बै समाव जोंनि
औ
औवाजों बानायनाय ओ सांखौ बानायना उन्दुयोमोन आरो नोंथां
औ ओंथ' नौ।
खिदिनो गोबां रोखोमनि जेरै हग्रा सियार आरो बायदि रो बानायबोगासिनो दङ'। दा जोंहा बुंनो थांब्लाबो जोबनो थाङा। दा जोङो साखा साखौ नुनो मोनदों जे जोंहा
औ।
ना हमनो थांनायावबो ओ आइजोफोरा दासिमबो औवाजों बानायनाय आइजें आयलाखौ बाहायो। आरो बै आइजें आयलाखौ जेरै जेखाइ, खबाइ, सान्द्रै, दाला बेफोरखौ जोङो मा गोबां रांबो खामायनो जोंनि न' न' खाथिनिनो खायसे जों आदा मोनखौ जोङो बिदिनो जेखाइ, खबाय, खादा बिदि बानायनानै जोङो ओ गावनि जिं जिउखौ खुंलांनायखौ नुगासिनो आरो। बेफोरखौ फाननानै गोबां रोखोमनि बिदि ओ सुबिदाबो मोनदों। जे औवाजों बानायनानै जोङो ओ गावनि रोंगौथिखौ जों देखायनो हादों गुबुननि सिगाङाव।
औ।
दा जोङो बुंनो थाङोब्ला औवाया मोनसे जोंनि जिउ खुंनायनि मोनसे गोनांथार आरो। दा जोङो ओ फोर ओन्सोलाव थ' औवाखौ बांद्राय बाहायनाय जाया। मानोना जोंनि बर' गामियाव बांसिनानो
औ।
गिदिद थाखोनि आरो। दा बिब्दि चेन्टारफ्रा गासैबो जोंनि जेरै इथाजों लुनाय फाखा बे न'खौ बानायनो हाया। बेनिखायनो बांसिनै जोङो औवाजों बानायनाय न'खौ नुनो मोनो आरो दानि समावबो।
औ औ नोंथां औ।
इदिनो ओ जेरै जोंनि ओ न' बानायनायावबो जोङो आं दहायनो बुंलांखाबाय। खोमनि जोङो बाहायनाय जायो महर होनाय जायो औवाजोंनो। दा बिब्दिनो जोङो बैसागो फोरबोफोरावबो जोङो जेरै
औ।
औवानिफ्राय ओंखारनाय जे
औ।
ओ जेरै मा बुङोमोनलाय नोखौ औवा मेवाइ। बै जोङो ओ अनलाजों जानायखौ नुबोदों आरो नोंथां। नोंथाङाबो मोनजाबाय जानो हागौ। औवा मेवाइनिफ्रायबो हायो बो मोनसे दोरोङारि ओंख्रि महरै गनाय जाबाय।
औ औ औ नोंथां औ उम।
दा जोङो औवाखौ जानाय महरावबो बाहायो। दा बिब्दिनो औ। दा नोंथाङाबो जे ओ न' एबा न'नि सोरबा खाथि खालायाव औवाजों माबायसा बानायनानै बे गावनि बाहायदों। बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायदो आंनो।
औ दे नोंथां। ओ नोंथाङा जेरै औवानिफ्राय जों बर'फ्रा मा मा बाहायो एबा मारै मारै बाहायो मा मा आइजें आइला बानायनानै जों बर'फ्रा औवानिफ्राय ओ मोननानै जों जिउ खुङो बिदि सोमोन्दै नों थाङा आंनि सिगाङाव गुवारैनो फोरमायलां बै जे बर'फ्रा मा मा आइजें आइल औवानिफ्राय बानायो आरो जों औवाखौ मा मा बिथिङाव बाहायो बिनि सोमोन्दै आंबो नोंथांनो बेखौनो जेरै नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदि आंबो मिथिनायाव जेरै जों औवाजों बर'फ्रा मा मा बानायो आंबो नोंथांनि बेखौ बेखौ एसे फोरमायलांसै नोंथां ओ जेरै नोंथाङाबो बुंबाय जेरै औवाजों जोंहा माखासे गिबियावनो जों औवाखौ बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहाथ' ओ बिदिनो हाग्रा बंग्रायाव थाग्रा सुबुं ओ थानानै जों बर'फोर रायजो जाबोदों जोंहा बेबायदियावनो जोङो ओ औवाजों गिबियावनो जों औवाजों न' बानायनानै थाबोदों जेरै औवाजों जोङो औव औवायाबो गोबां रोखोमनि दं जोंहा जेरै औवा बुरखा औवा गुबै औवा थेरे जोङो औवा बुरखाखौ जोङो खुन्थिया महरैबा बाहायो आरो औवा गुबैफोरखौ जोङो बिदिनो ओ फेराइ सोयो आरो फिसा फिसा बिदिनो फेराय सैनानै जोङो ओ इन्जुरफ्राव खायो आरो ओ गोजौआव खायो बेबायदिनो जोङो औवा बुरखाखौ गिदिर गिदिर खुन्थिया महरै बानाय जेरै मान दालि दरना खानायफोरबो जों बाहायो आरो औवाखौ आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा जेरै नोंथाङाबो बुंलांखाबाय दहाय जे जों बर'फ्रा गोदोनि समाव जेरै दानि बादि थखथाजों एबा बाथामजों दंफांजों बानायनाय जोंहा गिदिर गिदिर फालेंफोर गैयामोन एबा मोजां मोजां फालेंफोर गैयामोन जों बर'फ्रा बेबादिनो ओ जेरै जों दा औवाजों गोदो औवानि जेंला बानायनानै जोङो ओ उन्दुनायफोरखौ जों नुनो मोनबोदों आरो नोंथां जेरै नोंथाङा दहाय बुंखाबाय आरो जाहा बेजों लोगोसे जों बर'फ्रा जेरै ना हमनायाव बाहायनाय जेरै आइजें आयला होनना बुङोबा जोंहा गिबियावनो जों जेखाइ खबाइ जों बेफोरखौ औवा गुबैजों बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा ओरै ख'खा थाबाय सेन थाबाय आरो बेबायदिनो जोंहा संग्राय थाबाय सान्द्रि थाबाय संग्रा सान्द्रिखौ जों माबोरै बानाय होमबा जोंहा बेफोरखौ औवा गुबैफोरनिफ्राय जों बांसिनै बानायनायखौ नुनो मोनो मानो होनोमब्ला जों औवा गुबैखौ फिसा फिसा खाथि जिनानै जोङो बेखौ आरामसे ओ हेबो आरो जों संग्राइफोरखौ जों बांसिन बाहायो होमबा जों बेखौ ओ माइरं जावनायाव बाहायो आरो आरो सानद्रिखौ जोङो बै माइरंनि बा जेरै माइ गाब एबा अन्थाइफोरखौ जोङो एबा जुजाइफोरखौ जोङो ओ खालामो आलदा आलदा खालामनो थाखाय जोङो बाहायो आरो जेरै माइ सालिनो थाखाय आरो नोंथां आरो जोंहा बिदिनो ओ खखा एरि सेन एरिखौ जोङो ना हमनायफ्राव बाहायो आरो जेरै जों ख'खा गिदिरखौबो जों ख खखा गिदिर बानायो आरो खखा फिसा बानायो आरो बेबायदिनो जोङो बिदिनो औवाजोंनो जोङो गिदिर गिदि दिर बिदिनो बोरमा आथिं एबा गिदिर गिदिर बान्दो थेनायफ्रावबो जों औवाजोंनो बाहायो जेरै जों खखा सानाय जेरै ना हमनाय बेफोरावबो जों बाहायजेरै आरो ना हमनो थाखाय जोंहा बोरसि दान दा बेफोरखौबो जों औवाजों बानायनाय नुनो मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा औवाजोंनो जों बर'फ्रा नोंथाङाबो दहाय सिगाङावसो एसे फोरमायलांबाय जेरै औवाजों बानाय दामजु सिफुं जों बर'फ्रा बिदिनो औवाजोंबो जेरै दोरोङारि दामजु महरै जों सिफुं बानायो आरो गंगोना बानायो बेजोंनो लोगोसे जोंहा ओ खबथां ना मा होनो जों बेखौबो बानायखौ नु नुनो मोनो आरो नोंथां गर खा ना मा होनो बेखौबो जों बानायनायखौ नुनो मोनो औवाजोंनो जों फुंखौ होनोब्ला जों औवा गुबैजोंबो बानायनाय नुनो मोनो आरो औवा थेरेजोंबो जों बानायनाय नुनो मोनो नोंथां। आरो जोङो जेरै गमबोना खौबो जों बानायो जों गंगनाखौ बांसिन आइजोफोरा दामोना। बेबायदिनो जों सिफुंखौबो दामो। आरो बेबायदिनो जोंहा दोरोङारि दामजु बानाय आरो जोंहा औवाखौ। जों औवाजों बेबायदिनो आरोबाव जोङो माखासे बेरा होनाय जोंङो आबाद मावनाय। फाव बेरा होनायफ्रावबो जों बाहायो जोंनो। थाङाबो एसे सिगाङाव फोरमायलांखाबाय आरो जोंहा बेजोंनो लोगोसे। जा गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर बानायोबा जोङो बेयाव खुथ जेरै बेफोरखौ ओ नारथानो थाखाय जोङो बाहायनाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा। औवाजोंनो जों गोबां बेबायदिनो गोबां। ओ-आइजें आयला बानायनानै जोङो जों बर सुबुंफोरा जिउ खुंदों जेरै जों आं दहाय जि सिआव बुंबाय आरो नोंथाङा बुंबाय जों। सान्द्रि जेखाइ खबाइ जों बेफोरखौ बर सुबुंफ्रा थांना थानायाव जोङो बेफोरजों। माखासे आइजें आयला बाहायनानै जों ओ फाननानै जोंनि रांखावरि आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो जोंहा बेजोंनो लोगोसे जोंहा औवानिफ्रायनो जोङो जेरै माखासे ओ माइखौ जों एरनो थाखाय जोंहा हुकेन दङ जों बेफोरखौबो बाहायनाय नुनो मो बानायनाय नुनो मोनो आरो जों जिरायनो थाखाय जोङो। जेरै औवानिनो बैसां जों बेफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो जों औवाजोंनो गोबां जों मानोना नोंथाङाबो जेरै बुंखादों जों। जों जिउ खुंनायाव जों औवायानो गोनांथार बेबायदि जों। जों गोबां बिदिनो औवानिफ्राय बायदि बायदि रोखोमनि बायदि बेबायदि ओ-आदब खायदा जों। गोबां बानायनानै जों औवाफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो नोंथां आरो जों बेबायदिनो लोगोसे जोंहा जेरै सान्दा जान्था जेरै जों। जानथा होनना बुङोब्ला जोंहा जों बरफ्राथ जौ संनानै एबा जौ। बानायग्रा मानसि सुबुं नालाय जोङो जोंहा जौ संनो थाखाय जोंहा। जौ फिसिनायाव जोङो जान्था बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जान्थाखौ जोङो जेरै जौनि बिदैखौ ओंखारनायाव जोङो बेखौ थु ओ-जोङो बेखौ गेजेराव होननानै जोङो। बिनिफ्राय जौ बिदै बानायो आरो मोनो आरोना नोंथां जेरै अफ्री रा जाहाथे हाबा आरोखि जों बेखौ जान्थाखौबो बाहायनाय नुनो मोनो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा जेरै जान्था थाबाय आरो। जेरों खफ्रि जों खफ्रिफोरखौबो जों औवाजों हेबनानै जों बानायनायखौ नुनो मोना नोंथां। जेरै जों दुब्लिफ्राव जोंहा आबाद मावनाय समाव जों खफ्रिफोरखौबो औवाफोरजोंनो बानायनानै आरामसे हमनायफोरखौ जोङो। जोंथ आबाद मावनाय समाव साथा हमनो हाया नालाय ओंखायनो जों औवाजों। बानायनाय खफ्रि आरो जोङो बेजों लोगोसे जो जुंगाल। जुंगाल आरो मै जोङो हालौनाय समाव जेरै हाखौ। समान खालामनो थाखाय जोङो मैफोरखौबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो ना नोंथां। ओ आरो जों बेजोंनो लोगोसे जोंनि संसार जानाय समाव जों बरफ्रा अबाव हाजोंनि बायदि गोबां रोखोमै। बानायनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां होमबा नोंथां जोंथ जोंनि औवानि बागै गोबांनि सावरायबाय आंबो। नोंथांनिफ्राय गोबां बायदि रोखोमै औवानि आइजें आयजानि सोमोन्दै मोन